हेलौ औ। खोनादों ना।
औ खोनादों।
अ दा मा। खालामबाय दं नोंथाङा।
जनानै दङ' नोंथाङालाय मा खालामबाय दङ'।
अ आंथ' नै उन्दुनो लाहार फाहार खालामबायानोमोन माने उन्दुग्लंनानै दं आं।
औ।
ओ ओमफ्राय ओरैनो मोजाङै। नो दंबा।
औ औ मोजाङैनो दङ। नोंथाङालाय?
औ आंबो ओ मोजाङैनो दं। दा अब्ला आङो औ आं फन हरनायनि जाहोनखौ बुंना होनोसै नामा होमबा?
औ।
ओ आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों आरो ओ जेनेबा। दावबायनायनि सायाव बे बेरायनायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै हरदों आरो आं सावरायजागोन ना? औ औ नोंथाङा दावबायनानै जेनेबा बेराय बेरायनानै मोजां मोनगोन ना मोना?
अ मोजां नाङो दावबायोबोला माने गोसोफोरखौ सान्थि मोनो आरो
औ औ। नोंथाङा ओरैनो ओ। मा मा जायगायाव दावबायफेरखो बेनिनो जायखि जाया मोनसे जायगानि बागै एसे जेनेबा माबैसे मोननाय बे जायगायाव दावबायनानै बेनिफ्राय माबोरै माबोरै एक्सपिरेन्स मोननाया एसे बुंनो हागोन नामा?
अ अ अ। आङो शिलं आंखौ शिलंआव थांबाय आरो शिलंआव थांफेरबाय बेयावहायथ' जायगाया माने गुसु जायो आरो। जोंनि माने आसाम औ आसामजों कमपयार खालामोबा बियाव बिराद गुसु जायो ओमफ्राय बिराद सान्थि जायगाया आरो बिसोरनि आबहावायाबो बिराद साफा लाखियो आरो साफा सिखोन लाखियो। ओमफ्राय आंथ' मोनसे बे फेस्टिभेल जायोना बे शिलंआवथ जेरै अक्टबर नभेम्बर बेफोरबायदि टाइमाव जायो। मोनसे सेरि ब्लसम होननाय बे टाइमाव आंङो थांनायमोन। ओमफ्राय आरो बेयावथ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ बेयाव गोबां रोजाबगिरिफोर फैयो आरो सावथुन मुलुगनि मानसिफोरा फैयो बेव आरो बे फेस्टिभेलखौ खुंफुंनो थाखाय ओमफ्राय बेयावहाय आरो बे जि जायगा दंङ बेयावहाय बे जेरै चेरि ब्लसोम होननाय मोनसे माने बिबार दंङ बिबार बेखौनो होनगोननाना ऐखौथबे बार फुनाय टाइमाव माने बिराद माने मोजां जायो आरो जेरै ज- फटफोर लाबोलाबो बिराद मोजां फैयो। बेफोरनि थाखायनो माने गोसोफोरखौ माने बिराद औ औ औ बिनि थाखायनो गोसोफोरखौ खौबो मोजां मोनो आरो
ओ
औ
औ औ ओमफ्राय मबा बुंबावावगोन नामा नोंथाङा?
दा नोंथांनिखौ खिथानो हागोन नामा माने मा जायगायाव दावबायनानै मा मा जायगायाव दावबायखो ओमफ्राय आरो मा मा एक्सपिरियेन्स मोनखो? माने माखौ मोजां मोनो? उम
उम उम आंथ ओ दावबायनायाव गोबां जायगायावनो दावबायबाय आरो। आं जेनेबा भारतबर्सआव मोन नैजिनैथा रायजो बा हादरसायाव दावबायबाय। बेनिफ्राय गुबुन हादराव आंङो जेनेबा बांलादेश भुटान नेपाल। आ बेहाय दावबायहैबाय आरो। एनिफ्राय ओ नेपालावबो आङो खेबथामसोआनो जाबाय नेपाल हादराव।
औ
ओमफ्राय ओ आं दावबायनायफोरनि मादाव जोंनि सा सानजा भारतखौनो आङो बांसिन साबसिन मोनो आरो ओ बेहाय जोंना मोनदाइन हादरसा बा रायजो दङना जेरै नागालेण्ड मनि मिज'राम अरुणाचल त्रिपुरा सिक्किम बिदि जेनेबा मोनदाइन दङ आरोना।
औ औ
नो आङो मोनसे रायजोआव दावबायनायनि ओ माने एक्सपिरियेन्सखौ खोनथानोसै नामा?
औ औ खिथाजागोन दे।
औ औ आ माने आङो त्रिपुरा त्रिपुरायावबो दावबायफेरबाय नालाय त्रिपुरानिखोनो
औ औ औ दे दे आदा।
आं माने त्रिपुरानि बागैनो गिबिसिन मोनथिनाया जेनेबा आङो मुलुगसोलोंसालियाव फरायफुबाय थानाय टाइमाव आङो मोनथिदोंमोन आरो। ओ बेहाय आङो जों नि थाखोआव ओ ककबर' सासे लोगो लो गो मोनदोंमोन आङो जेनेबा त्रिपुरानि ओ ओ बिथाङा ओ जामाथिया हारिसानिमोन आरो ककबर'नि जामाथिया।
औ औ।
ओ इनिफ्राय आङो बिसानि नवाव थांदोंमोन उनावहाय ओ त्रिपुरायाव। स' माने बेहाय थांनानै आं त्रिपुरायाव थांनायाव नुहैदिं जे माने त्रिपुरायाव बे ओ थागिबि हारि ककबर'आ एसे खम जालांबाय आरो ओ मानो होनबा त्रिपुराया ओरै बांलादेश नि माने सिमा गोलैयो नालाय। बांलादेशनिफ्राय हाबबो हाबबो माने बेंगलि हारिनि अनजिमाया बांबो बांबाय आरोना। एनिफ्राय ओ बेथ' जाबाय जेनेबा एसे ओ बे पलिटिकेल रिजोनसो जाबाय एसे आं ओमफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंनोसै आरो। ओ त्रिपुरायाव थांनायनि ओ माने बिसानाव थांनानै आङो जेनोबा जानाय बिसोरनि जानाय लोंनाय बा बिसोरनि आसार खान्थिफोरखौ आङो नुदोंमोन ओ बिसोर माबोरै थायो बेफोर खौ आरो। माने बिस सोरो जानाय लोंनायाव‌ बांसिनानो रूनानै जायो आरो जेनोबा मैगं थायगं फोरखौ रुनानै जायो बारा बारा इसोरो थाव बाहाया आरोना बारा। जाय माने सावस्रिफोरनि थाखायबा मोजां देहानि थाखायबा मोजां आरो रुवानि जानाया। ओमफ्राय आङो बिसानि न'आव ओहाय माने त्रिपुरायाव ओ ना गोरान होनानै संनाया आङो फ्रि मोनजादोंमोन आरो ना, ना गोरान फेसेवनाय ना गोरान बिजि बुङो
औ औ।
फारमेन्टेड पारमानेन्टेड ड्राय फिस होनना बुङो ना? बेनि ओंख्रि मोनजा दोंमोन। बेनिफ्राय ओ बिथाङा आंखौ जेनोबा मोनसे ओ गावसोरनि मुंदांखा जायगाफोरावबो दावबाय बेरायहोदोंमोन आरो जेरै ओ निरमहल ओमफाय राजबारि आर फ्राय बेसोरनियाव दुमबुर लेक होननायबो मोनसे दंमोन आरो लेक दुमबुर लेकावबो आंखो ओ बेरायहोदों। जेनोबा दावबायहोदों, ओ बेहायबो गोबां मानसिफोर आं लोगो मोनदों आरो बिदिनो दावबायग्रा दावबायारि ओमफ्राय बिसोर जों रायलायनायावबो जोबोद मोजां मोन दोंमोन। ओमफाय आरो साबसिन आङो मा खौ मोनदों त्रिपुरायाव थांनानै जेनोबा बैसोरनि जि ओ ककबर'क राव बेयो माने बर' रावजों ओ द'जि जौखोन्दो बा स्निजि जौखोन्दो माने एखे एखे जायो माने। बे मोनसे खोथाखौ आं माने जोबोर मोजां मोनदोंमोन आरो माने क'क बर'फोरखौ माने बर' फोरनि बिदा फंबाय बायसा होनो आरो। औ। औ माने जेरैहाय जोङो दैखौ दै होनो नोङा होमबा बे लोंग्रा दैखौ बेनिफ्राय क'क बर'आव माने दै होनो दिनि जागायावल' टि लागायनानै दै जायो आरो दै होनो इसोरो औ औ एनिफ्राय जेरै आरो बे आं नोंङाथ' बे एखेयानो जायो बिसोरबो नोंखौ नों होनो जेनेबा आंखौबो बिसोर आं होनो ओ बिदिनो जेनेबा दा हर जागासिनो नङा होमबा दा मोना ओनिफ्राय बेसोर नो जेनेबा जों जों बुंगोन गाहाम हर माने उन्दुनोसै बा-बा जों गाहाम महरैनो बुंगोन ना ओ बिसोरो हर काहाम होनना बुंगोन आरो माने गाहाम काहाम बेबायसा माने एखे इदि जानो नागिरो आरो अ अ गोबां बिथिङावनो जेनेबा एखे-एखे जायो बेफोरखौ आङो जे जोबोर मोजां मोनदोंमोन माने बेफोरखौ मोनथिनानै सिगां उन्दैयाव बेफोरनि बागै आङो मोनथियामोन ओमफ्राय उनाव बे बायसा दावबायनानैसो बेफोर गियानखौ आं मोनबाय एनिफ्राय बेबायसानो माने मोजां मोन दोमोन आरो आरो ओ बिदिनो गोबां दङ जेनेबा आं गोबां जायगायाव बेरायबाय दा थेवब्लाबो आं नों थांनिफ्रायबो से फंनैसो मायबा बुंबावनो दङ नामा होननानै नोंथांनिफ्राय एसे खोनासंग्रोन आं लु बैदोंमोन आरो दा ओ सि लंनि अनगायै बबावबा थांथारबावबाय नामा नोंथाङा बा नोंथांनि खाथि खाला ओनसोलाव मायबा बेरायग्रा
ओ आंथ' माबायावबो थांफेरबाय अरुणाचल प्रदेशआवबो थांफेरबाय आरो
औ औ होनबा बेनि बागै एसे औ
बेयावबोथ' माने बोथोरनि बागै बुङोब्ला बेयावबो गुसुआनो ओमफ्राय आरो बिसोरनि जे जानाय लोंनायनि बागै माने नायोबोला बेयावबोथ' बि सोरो बांसिन रुनायखौनो माने बाहायो आरो रुनान-रुनान जानाय बेफोरबायदियावनो माने बांसिन इउस खालामो आरो बिसो रो। जेरै संनानै जानायफ्रा बिसिना माबा बांसिनैनो
उम उ।
माने बिलाइफोर आरो जेरै गोथां गोथां बुस्थुफोर मैगं थाइगं बै बेफोरखौ बिसोरो बांसिन जायो आरो जेरै बेफोरो देहानि थाखाय मोजां। आरो। माने मानसि खौ हेलडि लाखियो ना बे फोरनि थाखाय बि सोरो बांसिन इउस खालामो बेफोरखौ। आरो बि सोरनि माने बे मोनसे दिस आरो बे बेम्बुसुद धोनोना औवा मै मेवा आरो बेखौ बिसोरो ओ आङो माने बांसिन ओंख्रिफोरजोंनो मैगंफोरजोंनो बेखौहाय जेरै अमा बेदर बेखौथ' मिथिखायो। बेजों संनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो।
अ अ अ बे औवा मेवाइनि आसार आसारजों ना।
औ-औ-औ। आरो आङो बे मोनजाफेरबायबो आरो माने जानायावथ' बिराद माने मोजाङानो नाङो जानानैहाय। औ।
होमबा औ नोंथां ओ जोंना थामा स समा जाबाय नामाथाय?
औ-औ दे। होमबाला दोनथ'नोसै ना।
थबाय होमब ना। आं औ दे गोजोनथोंसै।